औ ना
औ खोनादों आब'
अ मा खालामदो आं दङो ओरैनो
औ आंबो ओरैनो दङ ओइ गथ'फोरनि माबा कुइसन पेपार दान दोंमोन आङो
ओ ओ ओमफाय ओंखाम जाबाय फुंनि
फुंनि जाथ'वाखैनो आब' एसे लेट जागोन दिनैहाय
ओ ओ
दिनै स्कुलबो गैयाना
ओ
आब‌' ओमबा दिनैहाय माबा ओ ओ मा होनो खेथिनि बागै आबादनि बागै सावरायनोसै न
ओ ओ ओ सावरायजायो औ
औ जोंनाथ' आबाद होनना बुङोब्ला आबाद होनना बुङोब्ला गोबां माने आबाद मावो जोंनि औ जोंनि गेजेराव ओ माइनि अनगायैबो थ' गोबां आबाद दङ आब'मोननिथिं औ आबमोननिथिंजाय मा मा आबाद मावो ओरैनो
ओ जोंनियावथ' माइ गायखां माइ हाखांनाय उननिफ्रायनो माने गोरान आबाद मावनायनि जगार खालामलाङो आरो जेरै नारा हानानै ओ बेयो दुब्लि फोथारखौ नारा हानानै नाराफोरखौ सावस्रि राङो ओमफाय बेनो जिहेतु हांगारानो जोंना हासार बायदि जाहैयो ओमफाय एखौ‌ एवस्रांनानै इदिनो ओ आलु आलु गायो फाथो सोरबा बादिया बेसर गायो। ओमफ्राय आरो मैगं थाइगं यावनो भिन्दि लेस्रा ओमफ्राय आरो बानलु दुन्दिया बेफोरबायदि गायो आरो अ बेफोरो माने बेफोर मैगंखौथ' इसे इसेल' गायनाय जायो। ओमफाय आलुखौहाय एसे गोबां बिदि बिबांनि गायजायो आरो
औ औ औ
बे नानि मोननावलाय?
जोंनिथिंबो आब'आ बुंनाय बायदिनो। माने आलुखौ गो बां ओ गोबां बिबांनि गायो। बेजों लोगोसेनो आरो रो मा होनो दालिफोरखो फोयो। मटरफोर फोयो। औ आरो ओ इ मसुर दालि
आतसा ओ ओ
औ मुसुर दालिफोरखौ फैयो। आरो बिनि उनाव औ बिनि उनाव आरो जुखामफोरफोरखो फोयो। नै जुखामाथ' फोखांनाया थांबायानो औ सिजोना औ औ आरो मा होनो ओ बेसरफोरखौ फोयो।
बेसर ओ बे बेसरखौहाय एसेल' फोयो ना बुरजा फोयो नोंसा?
अ बुरजा फोयो आब'
औ औ बे माबा मा होनो फानोबो नामा बेफार
औ औ फानो औ फानो आब' ओरैनोथ' ओ बिगा बिगा हायाव खोब जाथारोबा माने ओ मनब्रै मनबा बेफोरबायदि जायो आरो जोंनाथ' बोरि हा औ एस सेबां मानि गोदोनि बादि हासारबो गैलियाना दानिया माबा रासायनिक ओ रासायनारिक हासार होनानै ओ गोदोनियासो औ गोदोनिया गोबां माने जायोमोन ओरैनो रासायनारि हासार होआबाबो न'नि गोबोर हा सारदोनो बेफोरबायदि आरो औ आब'मोननिथिंजाय बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि बिदि माने हासारफोर बाहायनानै फैयोना फोआ दानिया
जोंनावथ' बिदि एकदम हासारानो बायनाय हासारखौनो बहुद बाहायो आरो ओमफ्राय जोंनाव माने बिदिनो फारामफोर सार दङ बेयाव हायो मानसिफोरा माइ गाय थांनायनि उनावनो हाखौ माबानानै रानना नानै‌ लायो आरो बिदि जाय जाय गोरान खेथि मावो खिन्थु मा होनो जोंना दैलांनि माइ गायखांनायनि उनावनो आरो मेसेंनिबो माइ गायनो माने जागायजेननो
अ अ अ मा माइ गायो आब' बेफोरबायदिखौ
नामखौ मोनथिया बिनि मा नामथाय माइनि नामा जायखिजाया गायो आरो बिदि मेसेंनि माइखौहाय ओमफ्राय एबार अखाबो दंमोन नालाय मोजां आरो जादों आबादा फ्राय खिन्थु बे माइआ फोबा थाय फिथाइ मोन आरो बांद्राय मोजां जाया गायनो नांगौ ओमफ्राय गायनायाव बुहुत खस्थ' जायो इदि होनदों आरो मानसि फोरा जोंहाथ' गायाखै ओमफ्राय ओ ओ दै होबाय थानांगौ देग्लाय आरो अखाबो दंमोन नालाय ओमफ्राय मोजां जादों माने ओमफाय बिदिनो गोरान खि बेयाव मावजायासेै ओमफायो जायखिजाया न'नि हाफोर फ्राव मावो आरो एसे एनै ओमफाय बेसरफोराबो मोजां जानो नागिर दाला लाय आरो बांसिनानो मानसिफोरा दाना थाव बिदिफोरखो बायनानै जायोना बेनो माने इदि खि खेथि मावनो नागिरला आरो खेथि मावबाबो माने एखेसो थाङो नालाय खरसा बा खस्थ'आबो एखेसो थाङो। बेनिखायनो माइखौल' ओ माइ खोल' माने बुरज जा मावो ओमफ्राय बाखि मैगं थाइगं खो इदिनो गायग्रा हायावहाय इसे इसे माबानानै लायो आरो। जानोल' जानो आन्था ओ ओ। आलुखौ खिन्थु नांबाय थागोन नालाय आलुफोरखो बिदिनो बुरजायै गायजायो। ओमफाय नानियाहाय आलुखो माबाय जि गायो बिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आब' ओ गिबियावनो जोङो हाखौथ' मोजाङैनो खारायना लाग्रोनांगो। ट्रेक्टर बा मोसौफोरजों आथिखालावथ' मोस सौ जों ओरैबायदि एवनाय नुला नालाय ओ टेक्टरजोंनो जो ट्रेक्ट'रजोंनो एवो एवनायालाय जोंहाबो आरो गिबियावनो माने बे हाखौ मोजाङै खारायना लाबाय ओ हाथरफोरा थायै बायदि गोरा गोरा थायि बायदि बिनि उनाव आरो बे आलुखौ बायना लाबोयो आरो बेलेगनिफ्राय गुबुननिफ्राय औ बायना लाब लाबोयो लाबोनानै बिदिनो औ माइज्ल थायो औ माइज्लि थायो बेफ्राय न'आव न'आव खालामनानै दोननाया जाया न'आव थ' सेवो नालाय जों जेबो केमिकेल होनाय जाया औ बिनिखायनो बायना लाबोयो लाबोनानै न'नि ओ हायाव हायावसो नांगो पाखायाव दोनबाथाय माने बारा इसिबां जानो नागिरा गाजा अरनो नागिरा आरो एसे गाजा अरहोनांगो आरो गाजा अरहोआबा माने सेवलांनो नायगिरो माने बे आलुवा बेनिखायनो औ एसे गोबावहायैनो दोननांगो ओ मास मोनसे बा देर मास बेफोरबायदि गाजा अरहोनो नांगौ आरो आलुखौ आ बियो आलु अर ओ बिदि अर हो माबाखांनायनि उनाव खिलिनायनि उनाव ओ लाइन लाइन खालामना दोननाय बे खोनलि थिखांलायनाङा बेखौ ओरैनो लाइन लाइन खालामनांगो आ रोे बिनि उनाव आरो जिगाब होआ बाबो जायो आमफाय बे लाइन लाइनख खालामनानै बोनायाव बे सिलार सिलाराव बोनायाव थरसे थरसे गारलांनांगो आरो एसे एसे से गोजान आरो बारा एसे-एथबां गो जानो नाङा औ एसे औ एसे खाथि खाथियानो गायजायो गायनायालाय ओम-ओमफाय माने बेदर थांनायाव एसे सुबिदा जानाय बायदि माने एस
अ खाथिद्रायबो नोङा गोजानद्राय
औ औ नङाबा आरो बेदर थांनायाव एसे उसुबिदा जागोन ना। ओं औ आरो जिगाबफोरखौथ' माने जाय होनाया होयो। होयिया आरो बिदिनो दोनो आरो औ आरो बे मानो दन अ अ माने मा होनो एसे बोरैबा खायमा खायमा टाइपनि जायो आरो। बेबायदि होयोबा औ बेदरा सायाव थांनायफोरा आरो। सिङाव थांनायाथ' मोजाङानो थायो थिगानो औ आरो बिदिनो एम्फौ जानो हायिबायदि केमिकेल होफाखायो। बेयावनो ओ सिगांथ' होआमोनसुन औ औ औ औथ' जाया औ आरो मा होनो। माबा बेसरनि साबा बै साख ख्लि जायखौ जोङो बेस सोरखौ फेरेनो बेखौ माने एसे देग्लिनानै बे हासारजों होनांगौ आरो। रो माने होनबानिया बांसिन औ बांसिन मोजां जायो होमबानिया। बेदरफोरा एसे औ एसे मोजां जायो। बिदिनो आरो ओमफाय
नाव आङो जोंनाव आङो इदि होनाय नुखै नुनायाला मोनलाय बै बेसरनि साबा ना
औ औ औ ओ ओ अ जोंनिथिं जाय होयो आब' आरो माइ माइ मा बा गायनायावबो होयो।
ए आं बै नानि फुख्रियावल' होनायखौल' मोनथिगो ओमफ्राय इदिफोराव होनायखौ मोनथि फेरामोन आङो।
अ अ ओ माइ गायनायावबो होयो आब' होमबानिया मोजां जायो आरो माइफ्रा।
ए
ओव औ गुन्दै खालामनानै होनांगौ औ
हासारजो ओ हासारजो लगायनानै होयो ना ओरैनो गाव आन्था होयो ए आं नुफेराखै दे बेखो माने नोंनि फ्राय दिनैसो गोदान मोनथिना मोनदो आरो आङो।
अ अ मोजां जायो आब'।
ए जोंनावबो नों बुं नों बुंनाय बायदिनो गायो। आलुखौहाय ओमफाय जोंना माने माबा होयो नारा बा जिगाब जिगाबाथ' इदिनो मोसौनोबो नांगो जायो नालाय जिगाबखौ बारा बाहायनो हाया आरो मोसौ थाखाय दैलांआव खस्थ' जायो ना माबानि ओमफाय जिगाब खो दोननानै नाराखोनो होयो आरो जाबसिननानै माबा अ खा नांबाथाय माबायि बायदि। हामा गाज्रि जायि बायदि। सायाव थांनायाथ' इद दिनो माबा होखायो माबा गोथां बा थाइमा इदि जायो ओमफाय आरो माबा मुलि होस्रायाबाबो दाना दिनो ब्लाइट नांनाय बायदि जायो ना माबा
औ ब्लाइट ओ ब्लाइट नांनाया अखा गोलैनायनि जाहोनाव जायो इयो। ओ ब्लाइदा अखा गोलैबाय थाबा जायो आ रो इनि आवगायाव एसे आव गायाव गाय बा मोजांसिन जायो आब' औ।
ओमफाय इदिनो हासार गैयाबाथ' आरो ओ जानोन नागिरखाया आबादफोरानो। आरो न'आव बानायनाय बै गोबोर हासारफोरजो जानो नागिरलाना दाना।
औ जाया होथारनो गोनां जायो केमिकेल औ बायनायखौ उम।
बा रानस्रावस्राव जाखांना होयो।
औ गोदो बिदि जायामोन आ
ओ ओ
ओ जों ओन्दै ओन्दैयाव नुदोंनाा औ औ ओन्दै ओन्दैयाव नुबोदों ओ हासार होयि खौ नुबोदों आरो।
ओ ओ गोबां बाहायो औ बायना हासार गैया बानो मोनबो आबादान जाया जोंना
औ जायनि जाहोनाव आरो दा रानस्राव खरां जालांनो हम
ओ ओ ओमफ्राय हायाबो मोजां जाला बायनाय हासार होआगौ मानि आबाद
ओ जाया औ माइआबोथ' बिदिनो जायो दा ओ गोबांनो एम्फौफ्रा जायोबा फिथाइनि बिबार नि माबा माबिनि गासिबो होलांजोबनाय जा जायो आरो खार बोरैबा आरो खारखांबोनायनि जे ओ ओरैनोथ' हायावनो होखानाय थाङो आ रो मानो हा फोमोननाय गायनोसै समाव आरो बिनि उनावबो एसे से जौबाथाय आरो हासार सारना होबावो। आरो बिबारनि होयो बिदिनो होला थांनानै आरो फिथाइखौ दिहुननाय जायो आरो जोंहा एबारहाय ओ माइखौ गायदोंब्लाबो माने बिदि ओ हासार होआखै आरो। अर्गेनिक गायथारदों एबार जानायालाय जादोंमोन। गोथौ हाखाइ जादोंमोन आरो बोरि हायावथ' जाखाया।
होमबा नानि ला होमबा फोजोबलायनोसै नङा होमबा? उम
अ अ आब' दे दे दे दे आब' दे औ दे गोजोननाय थाबाय दे औ